हेल
हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
अ ओ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय सिगाङावनो
औ
ओ दे बिदिब्ला जोंहा ओ मोनसे आयदानि सायाव सुंदयै सावरायलायनोसै ना ओ बे आयदायानो जाबाय ओ सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ आयदानि सायाव जोङो सुंदयै सावरायनो लाबाय
औ
ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइया मा बेनि सायाव नोंथाङानो सिगांग्रो सुंदयै फोरमायोब्ला ओ गाहाम जागोन आरो
औ औ औ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो ओरैनो जों थांना थानायाव मानसिफोरा ओ जायखि जाया खामानिफोरखौनो जोङो सोलोंनाय होनना बुङोब्ला बेखौनो जों थाइ होननानै मिथिनो मोनो सोलोंथाइ होनना बुंबाथ जोङो इदिनो गोबां सोलोंनो हायो जोङो जों जिउ जानायाव संसार दानायाव माहारिया थांना थानायाव जोङो बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो सोलोंनो गोनां जायो मानो होनोब्ला जों बेफोरो खामानि फोरखौसो मावनानै जोङो बुहुमाव मानसिया थांना थानो गोनां जायो आरो मानसिया ओ थांना थानो थाखाय ओ बिदिनो जानाय आदारफोराथ जोबोर गोनां बिदिनो जानायजों लोगोसे ओ थानाय थानायनि थाखाय न लुना लानो गोनां जायो बिदिनो गोबां जानायनि थाखाय मैहुर खालामनाय बिदिनो अखा बांखाजों ओ मानसिया बिदिनो मैहुरफोर खालामनांगौ आरो अखा बांखानि थाखाय न लुुनां गौ बेनिफ्राय इदिनो गोबां मैहुरफोरखौबो फिसिनानै मानसिया जिउवाव माने थांना थायो आरो ना बेनि थाखाय गोबां खामानि थायो बेफोरखौ जोङो सोलोंनाया माने गोनांथार मानो होनब्ला जोङो दा अखा फैदो अखा फैनाय समाव जोङो जेनेबा नफोर खौथ जों लुनो नांगौ दा नखौ जों जुदि लुनो रोङाब्ला जोङो माबोरै जेनेबा अखा बांखानिफ्राय रैखा मोननो जों अखा बांखानिफ्राय रैखा मोनो थाखाय नफोरखौ जोङो ओ औवाफोरजों जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायबोयो ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो माबायदि जेनेबा अखा अखाफोरा जाहाथे जोंनि ओ देहाफोराव जाहाथे सिया जाहाथे अखाफोरा सिया लखा नखौ मोजाङै लुनानै उन्दुनानै थानो हायो बेफोरखौनो जों जुदि सोलोंनानै लायोब्ला होमब्ला बेफोर सोलोंथाय होननानै बुजियो आरो बेनिफ्राय आरो मैहुर खालामनाय मैहुर खालामनायफोरावबो जोङो माबायदि मैहुर खालामनांगौ हमनानै ला जों दा ना मैहुर खालाम थांदो जेनबा जों बेवहाय नाखौ जेनेबा मैहुर खालाम थांबा जोङो नाखौ माबोरै जोङो जेनेबा जानो थाखाय माबायदि मोनगोन नायाथ' दै सिङावसो थायो। आरो ना साम' खांख्राइ बेफोरखौ जोङो माबोदि लाना फैनो बेनि थाखाय जोङो गोबां गोदो गोदायनि ओखायनो जोङो सेन बानायो खखा बानायो। जेखाइ हेब बिदिनो जे फोरजोंबो जोङो नाखौ हमनाय जायो। आरो जंगल बानाय बे बेफोरजों नाफोरखौ बेनिफ्राय आरो दंग' दंलाफोरखौ जोङो सारो दैखो सारनानै फोरखौ हमो आरो नाफोरखौ जों लाना फैनानै बिदिनो अरफोराव सावनानै हांनानै फ्राय बिदिनो जोङो थारायफोरावनो संनानै जायोमोन आरो आं
उम नंगौ। बेबायदिनो सोलोंथाइआ जोंनि जिउआव गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो ना ओ सोलोंथाइआथ' आथिखालाव गोबां माने जौगाबाय होननानै जों बेखौ बुंनांगोन आरो। ओ जेरैबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा दिनै माखासे जोंनि ओ समाजाव गारि मथर ओ बायदिसिना ओ बायदिसिना सोरजिनानै लानो हाबाय। ओ जेरैबायदि जोंनि मा माखासे सब खामानि मावनाय आबाद मावनायावनो होन जों दिनै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ आबाद मावनायफोरावबो जों मोसौनि सोलाय मोसौ मोसौजों नांगोलजों हालेवनायनि सोलाय जों ट्रेक्टर जो आरजिनो हाबाय। दा बेबायदिनो जोङो गुबुनफोरनि ओ माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो माने गुबुनफोरजोंबो गोरोब ना थानो गोनां जानायाव जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जेरावबो माने जोङो। ओ सोलायनायखौहाय माने ओ जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
औ
सोलोंथाइयाथ' बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआव ओ गोबां गोहोम खोलैयो जाहाथे जोङो जोङो मानसि माहारिया बेवहाय थांना थादों होनना बुङोब्ला जोङो सोलोंथायनि गेजेरजोंनो थां थादों। जोङो था औ। जिउ राहा लामायाव माबायदिहै जोङो खामानिफोरखौ मावनानै जोङो थांनानै थानो नांगौ बेफोरखौ जों सोलोंनानै सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो। दिनैसिम दिनैसिम जोङो थांनानै आरो ओ जिउआव मानसिया सोलोंनो थाखाय माब्लाबाबो जोबनानै थाङा। मानो होनोब्ला जोंनि बे बुहुमा जोबोर गुवार बेवहाय जोङो सोलोंना लानो होनो बुङोब्ला बेसेबां गो नोङा मानो हो अब्ला बे बुहुमाव गासैखौबो जों सोलोंनाया माने इसिबां गोरलै खामानि नङा जेराव जों गोबां खामानि जायो। दिनै ओ बिगियानारियानो बुं दिनै जोंहा लोगोसे गोबां दिनै बुहुमाव माने मानसिफोरा गोबां दान खामानि गोदान गोदान बेफोर बायदिनो गोबां माने
औ
सोलायबोबाय खामानि मावनायफोराबो जोंहा
उम
गेजाव बेफोरबायदिनो गोहोम खोलैयो औ
बियो आथिखालाव ओ मोजां मोजां आरो सोलोंथाइया फारसेथिं ओ गाज्रियावबो गाज्रियावबो माने खायसे मानसिया बेखौ लांगासिनो आरो ओं जेरैबायदि ओ रोंनानै रानानै जेरैबाय टाउन सहराव था फैनाय सोलोंथाइ लानो फैनाय बेफोराव जोंहा गावनि ओ दोरों माखासेफोरखौ गारनो हमनाय ओ बेबायदिनो गुबुननिजों गोरोबनो लुबैनाय ओ बेबायदि बोजोबनो लुबैनायजनि गेजेरजो नोंनो जोंनि माखासे ओ हारिमुवाबो दिनि गोमालांनाय बो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों ओ बेबायदि ओ खालामनाया जोंनि समाजनियाव गोबां ओ गाज्रि ओ थासारिया लाबोदों आरो होननानै जों सानो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोज जांबो जादों गाज्रिबो जादों जोङो बेखौ माने गाबा गावसो सायख'ना लानांगौ आरो बयबो सुबुंफोरा बेखौ साय ख'नानै माने जोङो इउनाव दावगा होनो‌ नाजानांगौ आरो
औ
ओ नोंथांनि जायगाथिं आथिखालाव सोलोंथाइया माबायदि जौगादों होननानै नोंथाङा नुदों माने बेखौ सुंद'यै फोरमायनां रागाम जागोन आरो
जोंनि औ जोंनि ओनसोलावथ' जेनेबा गोदो गोदाय ओ जोंनि दोरोङारि खान्थिजों जोंफोरो ओ जायखिजाया खामानि मावनायफोरखौनो जों सोलोंनानै लानाय जायोमोन
औ बुनांगौ
जेबो फरायसालि गैयामोन
औ
बेबायदिनो मोनसे खान्थिनि गेजेरजों जोंहा सोलोंथाइनि जेबो खाबु गैयामोन। जोंफोर बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनि ओ जाम्बा जाम्बिफोरनि संसा सार जानाय जोंहा इसिबां गियान गैयामोन नाथाय जोंहा गोबां बिगियाननि गोहोमाव आरो सरखारनि अननायाव जोंहा आर जौगानायजों लोगोसे गोब गोबां सोलायबोनो हमबाय जोंहा दिनैनि समाव ओ खान थि दानानै होखानाय नेम बादि ओ ओ फरायसालियाव जोङो सोलोंनानै लानो हायो।
औ
बुहुमनि ओ बाथ्रा खोथाफोरखौ दिनै बिजाबनि गेजेरजों लिरनानै दिनै ओ बिजाबफोरनि गेजेरजों गासैखौबो जों फरायनानै जोङो आरो लोगोसे जोङो ओ बायदिसिना द्रामा फावथाइ आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो दिनै जोङो ओ फराय सालियाव थांनानै जोङो ओ बिजाब फरायनानै दिनै जोङो सासे फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो ओ सोलोंनानै लानो हायो गोबां जों दिनै जोंनि जायगायाव थानानैनो जोङो गोबां माने गुबुन हादोर
औ बाथ्राखौ माने मिथिनोमोनो आरो ना औ
बेफोरबायदिनो जोङो ओ सोलोंथाइया जोंनिया गोबां दावगाबोनो हमबाय दिनै जोङो बेफोरबायदि मिथियै बाथ्राफोरखौबो जों दिनै मिथिनो हमबाय आर ओ गोदो गोदाय जोङो ओ गोबां माने ओ गामि ओनसोलफोराव गोग्लैसोनानै थायोमोन नाथाय दिनैनि बिजाबफोरनिफ्राय जों गोबां गियान बुथुमनानै जोङो ओ खामानिफोरखौ माबायदि मावलांनांगौ आरो जिउ संसार दानायाव ओ जोंफोरो मा बायदिहाय खामानिफोरखौ मोजाङै मावनानै गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो। बेफोरखौ जोङो सोलोंना लानो हाबा बेफोरबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव माने सोलोंथाइया गोबां
जौगाबाय औ जौगाबाय बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां गुन आरो ओ जायखौ जों जोनोमनिफ्राय होनजायो जो जोनोम जानायनि फ्रायनो जोङो बेखौ गिबियावनो बिमा फानिफ्राय सोलोंना जिखुनु माबाखौनो जोङो माने बिमा- बिफानिफ्राय सोलोंनानै मोनो बिनि उनाव जोङो नैथियाव लेखा फरा सोलोंनाय होनोब्लाथ जोङो फरायसालिफोराव थांनाय ओ बेबायदिनो सोलों थाय लांनाय बेफोर गियानखौ जों मिथि जायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जिउआव इयुनाव ओ थांना थानो थाखाय माने साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो गावनि गोथौ मेलेमजों माने सोलोंथाइ लानानै मोननाय गियानफोरजों ओ थांना थानो माने गोसोआव गोहो बोलो मोनो आरो बेनिखायनो जों सोलोंथाइखौ बयबो लाथारनांगौ होननानै आं सानो माने बयबो बियो सोलोंथाइनि गोहोमावनो माने ओ माने इयुनाव मोजाङै गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेयो जोंनि थाखा फाय मोनसे मो जां माबा आरो ओ गियान होननानै जों बेखौ बुंनांगोन आरो। दे बिदिब्ला जोंहा ओ जोंनि बे सुंद'यै सावरायनायखौ दोन्थ'नोसैना। मानो होनब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ औ दोनथ' जागोन बिदिब्ला ओ दे